खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ नोंथांनिसिमबो ओ जोंखौ गोजोन ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ फिन जासिहरबाय।
औ नोंथां ओरैनो दा मा खालामबाय दं नोंथाङा?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
दा जोङो ओरैनो आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जि गोदोनि जि ओ ना हमनाय आदब बा नाफोरखौ माबोरै हमोमोन आ ना हमनानै जोङो माबायदि सोलिबोदोंमोन आरो मा मा ना हमोमोन बेफोरनि बागै नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै फन हरदों आरो आङो सावरायनो हागोन ना? अब्ला गिबियाव आं बुंलांग्रोनोसै नामा नोंथां। ओ जोङो ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंहा बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आब आबाद मावनाय ना नाहा मैहा थांनानै जाग्रा हारि होननानै जोङो बयजोंबो सिनायजाखायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो ओ बुंनो हायो जि ना ओम उम हमनानै बा नाहा मैहा थांनानैबो मोनो। मोनसे समाव जोंहा बर' हारिया ओम बा बर' सुबुंफोरा गावनि न'खरखौ दैदेनबोदों बा दाबोदों होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो मानोना जों दासिमबो नुनो मोनो जि ना फाननानै बा ना ओम नागिरनानै ओ जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जोङो मा होनो जि बर' हारि बे मोनसे ओ जेनेबा हाग्रा बंगानिफ्राय ओ नागिरनानै जाग्रा बा हाग्रा बंग्रायाव जि ओम नाहा मैहा मोनो बा ओम बायदिसिना मोनो बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा ओरैनो ओम जानो मोजां मोनखाग्रा हारि आरो बिदिनो जोङो नाफोरखौबो ओम जि हाग्राफोराव थांनानै दंग' दंला बायदिसिनायाव थांनानै जोङो नागिरनानै जोङो नाफोरखौ हमनानै लाना फैयोमोन आरो। ओ बिदिनो लाना फैनानै जोङो मा खालामफैयोमोन हाथाय बाजारफोराव फानफैयो ओ फाननानै मोननाय रांजोंनो जोङो ओम जि सानसेनि जानाय बा न'खरनि गथ' गथ ओमफ्राय ओफोरनो नांगौ बेसादफोरखौ जोङो बै नाप मोन ओ फाननानै मोननाय रांजोंनो जोङो ओम ओ ओ सुफुङोमोन आरो। दा बिदिनो जोङो बुंनो हायो जों मा मा रोखोमै ना हमोमोन होनोब्ला जोंहा जे हाग्रा बंग्रायाव थाङोब्ला जों मा खालामोमोन आस्रा जे आरो ना सारग्रा मा खासे आगजु जेरै जोङो सिलि बायदिसिनाखौ जोङो लानानै थाङोमोन आरो हाग्रायाव बेनिफ्राय खदाल खबाइ बायदि बायदि लानानै थाङोमोन आरो ओ सिलिजोंथ' जों दै सारो बेखौ बयबो मिथि खागौ खदालफोरखौ जोङो आलि थेनायाव बाहायोमोन बिदिनो जोङो हाग्राफोराव ओ थांनानै नाहा मैहा ओ हमनानै लाबोयोमोन आरो। आरो बेनिफ्राय मा होनदों जे जोंहा ओम ओम जि गामि ओनसोलाव मा खालामोमोन फिन आइजोफोरा ओ जेखाइ लानानै खबाइ लानानै दुब्लि दफाफोराव दंग'फोराव गाग्रोम गाग्रोम ना गुरै गुरै बेफोरखौ मोननाय नाखौ हाथाय बाजारफोराव फाननानै दिनै एसे गाबोन एसे फैसा जमायनानै बेखौनो गथ' गथायफोरनि फरायनाय जानाय लोंनाय बेफोराव बाहायबाय थादोंमोन आरो मोनसे समाव आरो बेफोरखौ जोङो जायगा लायै जायगा दिनैसिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां ना फाननानै ना नागिरनानै जानाय जोंहाथ' सरासनस्रा स्रा जोंनि जायगायाव बिदि गिदिर गिदिर नाबो थाया ओरैनो ना होनोब्ला जोंहा नास्राय ना ना गोरि ना ना फिथिख्रि ना मावा बालाबोथिया ना बेफोरखौल'सो मोननो हायो जोंनियाव जेरै ना थेंगोना बेफोरखौ बेफोरखौनो गुरनानै बुरजा मोनोब्ला हाथाय बाजारफोराव फानहैयो बेफोरजोंनो जोङो मैगं थाइगं लानानै फैयो सानसेनि जानाय बेजोंनो सुफुङोमोन आरो उम जोंनि मोनसे समाव बर'फोरा आरो गु जायगा लायै जायगा बेफोरो दासिमबो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दै खाथि खाथिनि मानसिफोरा बिदिनो सोलिबाय थ थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बुंनो हायोब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जे मोनसे सम बारबोबाय जे ना गुरनानै जानाय ना फाननानै जानाय बेखौ बुंनो हागोन आरो आरो दानि मानसिफोरा एसे सोलायबोनो हमबाय आरो बेफोरनि सोलायै गुबुन आदब खायदा बाहायनानै जों रां खामायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बांसिनानो सोलोंथाइयाबो जौगाबाय जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ जौगानायनि गेजेरजों जोङो बांसिन सुबुंफोरानो सोलोंथाइ लानानै बा एसे एनैबाबो गियान आरजिनानै जोङो मा बेफार फालांगियाव बांसिन गोसो होबाय आरो बेफोरखौ ओम ओ ना हमनाय ना मैहा थांनाय बेफोरनि सोलायै जेनेबा बेफार फालांगियाव बांसिन गोसो होबाय आरो सोलोंथाइ मोननानै जेरै जोङो हिसाब खालामनाय बायदिसिना नांगौ भुसादफोर बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों एसे एसे सोलोंनो हाबाय बिनि गेजेरजों जोंहा एसे जौगाबोबाय आरो बेनिफ्राय जोङो ना हमनाय बायदिफोरखौ जों एसे गारबोनो हाबाय आरो नोंथां बिदिनो उम दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ इसे बिबांनिल'स जायगा लायै जायगा बिदि ना हमनानै जानाय बा ना हमनानै न'खर दानायफोरा बिदिनो फायखारि दङ ना फाननानैबो जाग्रा गिदिर गिदिर नाफोरखौ जोङो फुख्रिफ्राव बायस'हैयो बेफोरखौबो फाननानै जाग्रा दङ बेयो जाहैबाय जोंहा गिदिर फालांगिसो नङा होम्बा नोंथां बेखौ लानोबो एसे एनै सोलोंथाइनि गोनांथि जायो जोंहा बेफोरनो आरो जोंनि जि गोदोनि दिननि आरो दानि दिननि ना फियो ना हमनानै जानायनि फारागथिफोरा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां। थ' बे समावहाय नोंथाङा जेनाखि ना हमनानै जानाय गोदोनि दानि बेफोरबायदि फाननानै जानाय बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय ओ‌ दा बे समावहाय आंबो बिनि सोमोन्दै फंनैसो खोथाखौ बुंनो आवगगोन आरो दा जेनाखि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनाहाय मिथिंगानि गेजेराव थानानै ओ रायजो जानो मोजां मोनग्रा मिथिंगाजों गोरोब्लेग्रा हारि होननानै मिथिबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा मिथिंगायावनो मोननाय बायदि मैगं थाइ मैगं थाइगं आरो बेजों लोगोसेनो जेरै दैमा दैसायाव मोननाय ना बेफोरखौनो हमनानै जानानै जोंनाहाय। थांनानै थाबोदों होननानै मिथिनो मोनो दा जेरैहाय ना हमनो थाखाय जोंनि ओ बर' ओ बर'नि गोबांं आं जेनाखि आबै आबौमोन बा सिगां समनि मानसिफोरा बांसिनै दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखामोन बिसोरो गावनि आखाइजोंनो ना हमग्रा आइजें जेरै ओ खबाय जेखाय मुसारि ओ जे बैफोरबायदि खौ गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लायोमोन। ओ बिसोरो जेनाखि न' न'आव थानाय औवा थायो। बेफोरखौनो दाननानै जेनाखि बेफोरखौ खाथि जिरनानै ओ मोजाङै खावा खानानै खाथि फिसा फिसा जिरनानै बेफोरखौ हेबोमोन बेबायदिनो जोङो जेखाइखौ बानायनाय नुयोमोन आरो बेजों लोगोसे सेन सेनखौबो बेबायदिनो खौ दानानै ओ खाथि जिरनानै गाबा गाव आदब बाहायनानै उम बेखौहाय सेनखौ बानायनाय जायोमोन बेबायदिनो जेखौबो ओ जेनाखि खि मोनसे पेरासुट खुन्दुं लानानै बेबायदिनो जे सुनाय आदबखौबो बिराद मोजां रोङोमोन गोदोनि मानसिफ्रा बे आदबजोंनो बिसोरो जेखौ सुनानै गुलि खानानै होनानै ओ जेखौबो बानायनाय नुनो मोनोमोन ओ बेबायदिनो जोंनि ओ बर' ओ बर' आबै आबौमोनहा ओ बिलो बा ओ बैफोर ओ दै दैमा दैसायाव थानाय नाफोरखौ मोजाङै हमनानै जानो रोङोमोन। दा बैफोरखौ जेनाखि ओ जोंनि ओनसोलाव मोनग्रा गोदोनि समनिफ्रायनो मोनबोग्रा ना होननानै बुङोब्ला ओ गुबैयै नास्राय गोरि ओ बालाबाथिया सिंगि मागुर बैफोरबायदि नाखौनो जोङो सरासनस्रायै मोननो थाङो ओ दा बैफोरबायदि नाफोरखौ जोंनि बर'नि ओ गोदोनि ओ बुरि बोराइ बा आबै आबौ
ओ बैफोरखौनो हमनानै जायोमोन आरो हमनानै ओ जानाय आग्लायनायखौ ओ फा-फानबोयोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। ओ दा बैफोरबायदि ओ जेनाखि गोदोनि ना हमनाय आदब बेफोरो दासिमाव बारा जोङो नुनो थांलिया थेवबाबो जोङो एसे एनै बिबांखौ जोङो नुनो मोननो थांबावो। ओ मानोना बैफोर ओ‌ जेनाखि ना हमनायनि आदब। बेयो माखासेया जोबोरैनो ओ‌ मोजां आदबनि ओ आथिखालावहाय दा बैफोर गोदोनि ना हमनाय आदबजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला आथिखालाव एसे आलादा जाबायसै ओ आथिखालाव ना हमनाय आदबा ओ जेनाखि गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हमबाय। ओ जे आथिखालावहाय जेनाखि फासियाल बाहायनाय माखासे ओ मेसिनारि बुस्थु जों बानायजानाय पासियाल आरो बेजों लोगोसे जेफोराबो मेसिनारि जाबाय। ओ आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन ना हमग्रा आगजु जेरै ओ ना बोनग्रा ओ बोरसि ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ जोङो फिसिं रडफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो आथिखालावहाय गोबां ना हमनायखौ नुनो मोनसै दा गोदोनि ना हमनानै जानाया आलादा आरो आथिखालनि ना हमनानै जानाया आलादा। गोदोनिया साबसिनमोन होननानै जोङो बुंनांगोन मानोना ओ बै समाव गोदोनि मानसिफोरा ओ जेनाखि ओ मोनसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवानिफ्रायनो ओ ओ बानायनानै ओ‌ बैफोर नाफोरखौ हमनानै जायोमोन आरो बैफोर ओ नाफोरनि बिबाङाबो गोदोनि समाव फ्राय बांसिनानोमोन गोदोनि दिनावहाय एसे नागिरहैब्लानो बा गुरहैब्लानो गोबां बिबांनि ना मोनबोयोमोन होननानै मिथिनो मोनो नाथाय आथिखालनि दैमा दैसाफोराव बैफोरबायदि नाफोरखौ जोबोद खम नुनो मोननो थांनोसै। ओ मानो होनोब्ला बेयो आथिखालनि माखासे ओ खामानि मावथफोरनि थाखायनो खम जाबोबाय होननानै साननानै लानांगौ जाबाय ओ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सुबुं माहारिफोरा गोबां माखासे रासायनारि मुलि होनानैबो नाखौ फोथैनाय फोथैनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसेनो माखासे सर्ट ओ कारेन्ट जों सर्ट होनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ‌ बेबायदिनो गोबां माखासे ओ आरजाथावै आदबनि गेजेरजों ना हमनानै आथिखालनि मानसिफोरा जायो। ओ‌ बेजों लोगोसे आथिखालनि मानसिफोरा आरोबाव होनना हमनानै जानायनि थाखाय गावबा गावनि नआवनो फुख्रि बानायनानै बेयाव माखासे ना जोलैफोरखौ बायनानै फिसिनानै ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालनि गोबां मानसिफोरा ना फालांगि खालामनायबो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो फुख्रि खालामनानै नाफोरखौ मोजाङै आदार होनानै फेदेरनानै फोलावनानै नाफोरखौ ओ जेनाखि गुबुन जायगायाव दैथायहरो बा फानहरो आरो बेजोंनो गावनि नखरखौ खौ दायो बेफोरबायदि होननानै ओ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओ दा बे समावहाय नोंथां जोंनि राय्लायनांगौ समाबो ओजानानै फैबाय दा जोङो बेयावनो जोङो दोनथनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां ओ उनफोराव सम मोनोब्ला रायज्लायफिनसै नामा? औ दे दानहरदो अब्ला।